खोनादोंना नोंथां
हेल'
खोनादोंना नोंथां हेलौ औ औ खोनादों खोनादों नोंथां
हेल'
औ हेल'
खोनादोंोनना खोनायाखै नोंथां
खोनादों नोंथां खोनादों
नोंनि रावखौ जि फिसा फिसा खोनादोंमोन
खोनाबाय दा नोंथां
औ औ खोनाबाय
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा
औ नोंथां होनो हागोन
नोंथांजों आं माखासे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखायसो कल खालामदोंमोन
औ औ नोंथां
औ टपिकआनो जाहैबाय माने जोंनि बर'नि बैसागो जों बैसागुआव मादि रंजायो माददि मायायो माने बैसागुआथ' बर'फोरनि जोबोद गिदिर फेस्टिभेल जाहैबायना मोनसे
औ नोंथां
बिनि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामहरदोंमोन आरो आं नोंथां
औ औ
नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां जोङो बैसागुआव सबबो न'खरनि न'खरनि मानसिफ्रा ओंखार जोबनानै जोङो बैसागुआव रंजायो न'खर न'खर थांनानै जोङो रंजायो आरो जोङो बैसागुनि फार्ट सानाव जोङो रायजोफोरखौ सनमान लायो
ओम
गथबो ओ गथ' गथाइ गासैबो ओंखारनानै जोङो रायजोफोर रायजोफोरखौ सनमान लायो
आरो जोङो बैसागुआव जमा ओंखारलायनानै रंजालायो आरो न'खर न'खर खाजि जालायो
ओम
ओमफाय रंजायो आरो रंजायो मोसायो
ओ
आरो नोंथाङा बेनि बागै माखासे बुंनो हागोन नामा
बिदिनो जायो नोंथां नों दा जेरै फोरमायदों बिदिनो
औ औ
ओ बिदिनो नों जेरखम बुंदों बिदिनो जोंनाबो फालियो गेदेर उन्दै सनमान होलायो ज' ज' न'खर न'खर थांनानै मागिलायो आरो जाहा बे मागिनानै ओ न'खर न'खराव थांनानै जा एसे रां रुफा सोरबा सोरबा अननानै बिदिनो हरो नङा होमबा
औ औ
बिदि हरनायखौ जों ज'नो रायजोनि गोजा मिलायनानै पार्टि जायो
औ
पार्टि जानायजों लोगोसे बिदिनो बेलेग औ बिदि जागोनना जाया आं बेखौ मिथिया खिन्थु जोंनि थिं जा माने बे जाखिनि रां मोननाय बेजों माखासे मुवा बेसादफोरबो बायो माने खाम जथा फुं बेफोरखौ बायनानै माने रायजोआव दोनो आरो
औ औ
माने माखासे
हेलौ नोंथांनिखौ थाबथा थाबथा खोनादों औ औ औ खोनाबाय औ औ
दानि जुगावथ' माने बुंनो थाङोबा खाम जथा सिफुंखौ लायालासिनो
माइक एबा बक्स बिखौ लानासो बांसिन ओंखारनाय नुयो नङा होमबा
औ नोंथां
गोदोनि दिनावथ' बैसागुआव बेफोरखौ लाया लायानोमोन फ्रायानो माने बे टाइमाव बेफोर इलेक्ट्रनिक बुस्थुफ्रा माने गैखायानोमोन
औ
गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोबा खाम जथा था सिफुं बेफोरखौ लानानैसो बैसागुआव माने मागियोमोन जाहैदों आरो गोदोनि दिनाव फैसाबो बेफोरबायदि हरामोन माने मागिबा माइरं बा आलु नाफाम बिदिनो माखासे जाखिनि माने न'खराव जा बुस्थु दं माने बेखौसो हरो जाहैदोंमोन माने गोदोनि दिनाव
औ नोंथां
दाथ' जुगाबो सोलायबोबाय आपग्रेडबो जाहैबाय दा बेफोरखौ माने नुनो थाहैला जादों माने दाथ' न'खर न'खर मागिनो थांबा फैसाफोरसो हरो बांसिनानो
औ नोंथां
नोंथांमोनथिं माबायदि सोलियो बैसागोआ
जोंथिंबो जोंथिंबो बिदिनो सोलियो नोंथां नों जा बुंलांदों जा होनदों जोंथिंबो बिदिनो सोलियो
आ
आरो गोदोनि दिनाव जोंनि आबै आबै आबौमोना खुगा मेथाइ खुगा मेथाइ खननानैसो मोसायोमोन ना नोंथां
औ औ नोंथां ओं नंगौ
उम गोदोनि दिनाव बिदि जा जोंनि बे टाइमाव जों इलेक्ट्रनि बिदि जेबो बुस्थु गैयामोन बिसोरो खुगा मेथाइ खननानै रंजायोमोन
मोसाबोयो रंजायो दाथ' दाबो बिदिनो सोलियो सोलिनाया
सोलिबाबो माने खमायबाय आरो माने बे
औ खमायबाय
बहुद माने खम जाबाय माने जोबलांबायानो बुंजायो फ्रायानो जायगा लायै जायगा सोलियो दासिमबो
औ
जोंनिथिंजाथ' दा फ्रायानो इलेक्ट्रनिक बुस्थु लानासो ओंखारो दा बैसागोआव
औ
गोदो जाबायदि दामग्रा देग्रा खाम सिफुं लानानै ज' ज' ओंखारोमोन बेफोरबायदि नुनो मोनलिया दा जोंनिथिंजा बहुद खम सोलियो आरो दा बेफोर
हम
नोंथांमोनथिं दासिमबो खाम जथा सिफुंआ लानानै ओंखारो नामा
जोंनिथिं ओं जोंथिं खाम सिफुं लानानै दाथ' ओंखारला जोंनाबो बेनो इलेक्ट्रनिकनि माबा बुस्थुआ सोलियो आरो नोंथां
बक्सफोरखौ लानानै ओंखारो आरोना दासिम दा अ
खुगा मेथाइ खननानै मोसानाय रंजानायखौ
अ
बारा नुनो थांला आरो नोंथां जोंनिथिंजायबो
अ नोंथांमोनथिं बैसागु हान्जा मोसानाय बा देमसि मोसानाय बेखौ बैसागु बोथोराव कम्पिटिसन सिस्ट सिस्टेम होगोन ना होआ नोंथां
जोंनिथिं होयो
अ
दाथ' नुनो बहुद खम नुनो मोनो माने दाथ' बैसागु हान्जा मोसानाय बैसागु बिदिनो देमसि मोसानाय माने जा बैसागु बोथोराव जे कम्पिटिसन होयो माने बे पार्टिसिपेट खालामनायफ्रानो माने बुहुत खम जाहैबाय माने गोदोनि दिनावथ' बुहुत गामि गामि लायै ओंखारो ज' ज' ओंखारो ज' ज' ग्रुप मोसायो दाथ' बेफोरखौ बहुद खम नुनो मोनलांबाय
औ
नोंथांमोनथिं दाबो बिदि जमा जमा ओंखारनानै ग्रुप बैसागु हान्जा मोसानाय बा देमसि मोसानाय नुनो मोनो नामा नोंथां दासिमबो नोंसोरनिथिं
जोंनिथिं दाथ' जोंनिथिं बिदि प्रग्रामा सोलियो सोलिनाया थेवबो जों गामिनि जों गामियाव बिदि मोसाहैया आरो माने ओंखारलाया बिदि जाहैबाय
अ बुहुद खम जालांनो हमबाय नङा होमबा नोंथां बेफोर
मा होन्दोंमोन नोंथाङा खोनायाखै
बहुद खम जालांनो हमबाय होनदां
औ
समजों लोगोसे माने सोलायलांजोब्बाय
ओम
नोंथांमोनथिं ओरैनो बैसागुआव जौ बेदर बेफोरखौ बाहायगोन ना बाहाया
बेद बिदि ल'
खोनादोंना
औ औ खोनादों नोंथां
औ
जोंना दा समाबो जाबाय नोंथां हेल' नोंथां
दे होमबा नोंथां
औ औ